ओ बे समाव मोनसे आयदानि सायावसो रायज्लायनो होननानै फन खालामनाय जाबाय औ
हमनानै ला जोङो ओंख्रिनि जों सायाव रायलायनाय बर'नि ओंख्रि जिथुनाखि हमना ला जोङो सबाय ओंख्रिनि सायाव नोंथाङा माबाफोर मिनथियो नामा?
औ सबाय ओंख्रि संनायनि आरोना नोंथां?
औ औ स
औ सबाय ओंख्रिखौ जोङो माबायदिहाय सङो होनना बुङोब्ला जोङो सबायखौ जोङो ओ फ्रायानो खारै बे खारदै बिदैजों जोङो संनायखौ जों बां बांसिन नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ
ओमफाय जों दा सबाय संनायनि आदब खायदा होननानै बुङोब्ला जोङो सबायखौ ओ सोमग्रोनानै दोनजायो आरो ओरैनो आधा था जेनेबा थामजि मिनिट बा ब्रैजिबा मिनिटसो जोङो सोमग्रोनानै लायोबा माने बे सबायनि जिहेथु बिगुर बे बिगुरखौ जों एसे बुखुनुनानै गारनो थाखाय मोजां जायो आरो खायफाया माने ओरैनो डाइरेक्टनो सुनानैबोनो सुनानैबो सङो आरो खायफाखौ माने सोमनानै संनायखौ जों नुनो मोनो आरो सोमनानै बे बिगुरखौ गारनानै आरो। अब्लानिया माने खारै बे खारदै बिदै होयो नालाय बे रोसिखौ एसेबां मानि नांगौ जाया आरो थाबनो रुइयो माने थाबनो रुइनायनि थाखाय सोमनायनि ओ आदब खायदाया बेनो आरो सोंनायनि जाहोना ओ थाब रुइनायनि थाखाय आरो ओमफ्राय बेखौ जोङो खारैजोंनो सङोमोन। आरो जोङो सबायखौ जोङो ओ बेदर जेनेबा दाउ बेदर, अमा बेदर, ना गोरान बेफोरजों जोङो गासैजोंबो जोङो सबाय ओंख्रिखौ जोङो जानो हायो आरो।
औ।
ओमफाय जोङो सबायखौ संनो थांनायनि सिगांनो जेनेबा ओ थावफोरजों एसे एवफ्रामग्रोनानै लानो हायो सबायखौ एसे थावनाय फैयो आरो बिनि उनाव जोङो दै ओ संख्रि होबाय बे खारदै बिदैखौ होबाय बिनि उनाव दै होबाय जोङो दै नांगौ जख खानि जों जेसेखिनिखौ संनो नागिरदों बे जखानि दैखौ होनानै ओ खोबनानै ओ खोब खोबनानै दोनबाय गोदौनायाव लागै आरो गोदौबा जों बे खोबनाय दाखिनिखौ बोखारनांगौ नङाबाथाय ओ गोदौफावनानै उसिनानै माने गोग्लैनोनो नागिरो आरो। ओ जेब्लानो जोङो गोदौबाय थागोन बे समाव जोङो दा ओ मस्ला आरि जिराद होनो हायो होयोनालाय जेरै हाइजें ओ सामब्राम गुफुर जाब्रां बेफोरबायदि जा जों मस्ला जायो बेफोरखौ जोंङो होनो हायो आरो सबाय ओंख्रियाव।
जों बेफोरखौ गोदौबाय सानाय समाव देग्लिनानै होबाय बिनि उनाव जोङो रुइदोंना रुया जे बेखौ नायनो थाखाय जोङो सागंजों सानाय जायो आरो बेखौ साग्लिजोबनानै दोल एसे गथा एसे दोलो दोलो टाइबनि खालामनांगौ नालाय जोङो सागंजों साग्लिनांगौ जायो आरो बिनि उनाव जोङो बेदरफोर होयोबा जोङो बेदरखौ आरामनो एवफ्रामनानै लाग्रोनो हायो एवफ्रामखांनायनि उनाव जोङो बे गोदौबाय थानाय समावनो सानायनि उनाव माने सागं ज' साखांनायनि उनाव जोङो बेदरखौ होबाय होनानै आराम गोदौ होबाय थानानै मोननोसै समाव जोङो जेरै दुन्दिया होनो हागोन गोजां बोथोर समाव जों दुन्दिया मोनो नालाय।
औ
जोङो दु-दुन्दियाफोर होनो हागोन नङाबा ओ दाबायदि दैलां समफोराव आरो गंगार दुन्दियाफोर थायो नालाय बेफोरबायदि गंगार दुन्दियाफोरखौ खौ होनानै जोङो ओ संनानै जानो हायो आरो माने गंगार दुनदियाफोरखौ जों होयोब्ला मोदोमनाय फैयो आरो। आरो जोङो सबायजों साम' जानो हागोन बेथ' आरो बर'फोरनि एकदमबारे खास माने फेभारेट ओंख्रि बा आदार होननानै बुंनांगोन जोंहा सबायजों साम'खौबो बेबायदिनो जानो हायो संनानै आरो नाफोरखौ जायोब्ला गोदोनि समाव जोङो नाफोर ना गोथां जेनेबा ना फिसाफोर मावा फिथिख्रि बेबायदि ना फिसाफोरखौ जानायखौ आबै आबौमोनखौ जों नुबोदोंमोन आरो माने बिसोरो एवफ्रामालासिनो डाइरेक्टनो नाखौ माने सायखांनायनि उनाव सुखांनायनि उनाव डाइरेक्ट दैयाव जब्ब' बे मैगङाव जब्ब' गारनानै होयो आरो मालानो दा नाथाय जोङो एसे एवनानै थावफोरजों थाव गुबैबा थाव गोथां होनो ना बेजों एवना लाग्रोनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथाङा बिदिनो मा मिथि द एसे फोरमायना होदो आं उनाव बुंबावनोसै
औ आंथ' ओंख्रिफोरनि सायाव एसे बिथां मानिे मोनथियाब्लाबो जा नुदों बेखौसो बुं बुंनो हासै नङा होमबा आ अनला ओंख्रिखौ आं एसे बुंनोसै अनला ओंख्रिखौ नुयो जेनेबा अनला ओंख्रि बेखौथ' फ्राय जोङो
जायो
माइरंनिफ्रायनो माने जाखायो जानायाथ' माइरंनिफ्रायनो जों बानायनाय नुयो माने माइरंखौ वालबा बा आथिखालावबा मेसिनावबो स सौनाय नुनो मोनो आरोना अन गुन्दै खालामनानै माइरं बेखौ बिदिनो सौनानै उवालबा बा थबसिफोरावबो देनानै बेखौ संनानै देनानै बेखौ माने मा खालामो देनानै लानानै हमनानै जों संनायखौ नुनो मोनो आरो ओमफ्राय बेवहाय खायसे खायसे माने अनला ओंख्रिखौबो खारैजों संनायबो नुनो मोनलै ओमफ्राय खायसे खायसे थावजोंबो माने खारैखौ माने खारै इसे होनानै थाव जोंबो संनाय नुनो मोनो आरो ओमफ्राय बेवहाय अनला ओंख्रियाव खायसे खायसे हालदैखौथ' होखा आ आं बारा होनायबो नङा आं हालदै होआ
औ
ओमफ्राय हालदैखौ खम होयो माने होबाबो खायसेया खम होयो आरो एसे
औ औ औ एसे माने मोनसे जारेद जानायनि थाखाय होयो आरो हालदि एसे कालार जेनेबा रं जाखांनायनि थाखाय होयो आरो आ माने हालदि एसेब्लाबो होआबाथाय अनदला ओंख्रिया माने फुरदांदां एसे फुरसब सब जानो नागिरो आरो माने थावा थावा नुनो नागिरो आरो
औ
बिनि थाखाय हालदैखौ एसे नायै माने खारै ओंख्रिफोराव ओ हालददै होयोबाथाय गोजा जानो नागिर नालाय ओंखायनो एसे होयो आरो
नो बेवहाय आरो दाउ बेदर लकेल दाउफोरजों सङोबला बांसिन गोथाव ज जायो माबाया माने अनला ओंख्रि आरोना ओमफ्राय अनलाजों मेवाइ बे होनानै संब्लाबो खोब गोथाव जायो जायो आरो औ औवा मेवाइजों फ्राय ओमफ्राय बेहाय जुदि दाउ बेदर बा अमा बेदरफोर आरो होदेरबावो बांसिन माने अनला ओंख्रिया
आरो नाथुर गोरानफोरजोंबो जानायखौ जों नुनो मोनो अनलाजों आं नाथुरग्रानो ज गोथाव जायो ओं जोंना बिदिनो अनला ओंख्रि स संनायाव एसेबां माने रांखान्थियारि खरसा जों जानायखौ नुनो मोना आरो म जाहोना जाबाय जोङो खारदै बिदैखौबो जों न'निफ्रायनो बानायनो हानाय मोनसे ओ बेबो मुवा जोङो थालिर बि फांनिफ्राय बा आथिया थालिर बिफांनिफ्राय बा थालिर मादानिफ्रायनो जोङो जिहेथु खारदै बिदैखौ जोङो बानायनानै लानो हाखायो नालाय बेयाव जोंहा बायनांगौनि गोनांथि गैया बेयाव जोंहा रांखान्थियारि बिथिङाव एसे जौगाबाय आरो बे जितु जोङो अन गुन्दै बानायगोन बेबोथ' जों न'निफ्रायनो माइरं मोननाय बा जों जाबाय थानाय ओंखाम जानाय बे माइ जोंनो जोङो बेखौ बानायनाय जायो नाल ओंखायनो ज रांखान्थि फाइखारि बिथिङाव एसे सहाय जायो आरो जों अनला ओंख्रि संनायावहाय
औ
गोदोनि औ दे बुं नोंथां
दे दे नों बुं दे हो हो
माने आगोल माने गोदोनि दिनावहाय जोंथ' आलासिफोर आला सि आलासि दुमसि बेबायदिनो फैयोब्लाथाय अनला ओंजोंनो आलासि फोरखौ जोङो सोंनाय बा अनला ओंख्रि संनो जाहोनायखौ जों नुनो मोनसैमोन नुनो मोनोमोन दाउजों दाउजों अनला बायदि बेफोरबायदि आरो जानायखौ जों नुनो नाथाय दा आथिखालनि जुगाव जों एसे खम नुबाय अनला ओंख्रिफोरखौ संबांला माने आं जाहोनखौ बेखौनो सानो आरो माने एसे समखौ गोबांद्राय नांगौ नालाय अन संनो थाखाय अनला ओंख्रि संनो थाखा य अन बानायनांगौ बायदिसिना एसे समाबा गोबांसिन जायोन बेनि थाखायनो संला नामा आं बेखौ सानो आरो
औ
आरो जोङो अनलाखौ ओ अखल जों माथ्र' बे खारदै बिदैदल' संनो हाया जोङो ओ अनला मिखिज जायो होनना बुङोना जों नोंथां मसिना अनला मैखि जानायाव जोंहा थाइगिरजों जानो हायो बे औवा मेवाइ जे बुंबाय बे औवा मेवाइखौ जोङो हाना दोननानै आसार जायो नालाय बे आसार जाबा माने गोखै जायो औवा मेवाया
आसार खालामनाय उनाव आरो आसार खालामना दोननाय होनना बुङो जों थिनानै जि जानो हायो नालाय बेबायदि जोङो औवा मेवाइनि बे औवा गाजोंबो जोङो बो औवा मेखि अनला मेखि हो जानो हायो आरो बे फान्थाव बिलाथि टमेट'आ बेजोंबो जोङो अनला मैखि जानो हायो आरो बेयाव जोंनो खारैनि गोनांथि थि गैला आरो
माने ओ खालैखौ मानो होनाङा होनना बुङोबा गोखै जाबाथाय गोखै जाबाथाय जोंनो खारैनि गोनांथि नाङा आरो माने जोंहा देहायाव ओ ए से माबा जायो आरो साइद इफेक्ट मोनसे फैयो नालाय ओंखायनो जोङो बे गो गोखै जानाय टाइमाव बा गोखै जाखालि जोङो खारैखौजाखादेरनो नाङा होननानै मिथिनाय जायो आरो बिनि थाखायनो जोङो खारैखौ होआ औ साइद इफेक्ट मोनसे जायो आरो बेनि थाखायनो खारै आरो खारै जाबा जों गोखैखौ जानाङा आरो गोखै जाबाथाय जों खारैखौ जानो नाङा आरो मोनसे टाइमावनो एखे टाइमावनो। एखे समावनो बेबायदिहाय आरो बे जोङो बिदिनो थाइगिरजों अनला ओंखि संनायावबो जोङो ना होनो हायो बिदिनो नास्राय ना बोथिया ना गोरदै बेफोर जों जायोब्ला जोबोर थावनाय जायो आरो गोथाव जायो आरो बेयावबो जोङो मस्ला आरारि ओ बेसादफोर मुवाफोर होयोब्ला बिदिनो हाइज बानलु जाब्रां सामब्राम सब्रामबाम गुफुर बेफोरबायदिखौ जोङो होनानै जानो हायो आरो नोंथां।
खायसे खायसेखौ बासिखि बिबारजोंबो
औ औ नोंथां जायो बासिखि बिबार आरो बे मैथ्रु मैथ्रु मिथिगोन ना मुदुफुल जे बुङो बेनि बिबारजोंबो जोङो जानो हायो औ आरो गोजां बोथोरावहाय जोङो ओ बे लाइ मैगं मोनो नालाय बेजोंबो जोङो लाइ मैगंजोंबो जायो बेखौ जोङो अनला फाख्रि होननानै मिथियो आरो अनला फाख्रि होननानै जे जों जायोना बे जाबाय लाइ मैगंखौ जोङो हानानै आरामनो दैयाव होफाखानानै अनला ओंख्रिखौबो जोङो जायो आरो अनला फाख्रि होनना बेयाव जों आलुफोर होफानो हायो।
औ माने अनला ओंख्रि होननाय लोगो लोगोनो बे जाहैबाय माने बायदि रोखो खोमनि मैगंफोरजों फ्राय जाजायो आरो ओमफ्राय बे जाहैबाय बर'नि मोनसे माने माने रायखांजाथाव बे ओं ख्रि आरो ना बर'नि मोनसेे माने बर'आ बांसिन माने मा होनो अनला ओंख्रिया बर'नि ओंख्रि होननानै मोनथिजानाय आरो ओमफ्राय
बे मुला गुन्द्रुफोरजोंबो जानो हायो मुला गुन्द्रु मिथिना नोंथाङा? मुला गुन्द्रु औ बेजों जों औ औ बेजोंबो जायो।
दा अनला ओंख्रिखौथ' आरो हाथासुनिफ्रावबो बाहायो। नङा होमबा हाथास'नियावथ' अनलाजों दाउजों संनानै बे हाथा खुरनाय फ्राय नुयो आरोना माखासे गामिफ्राव दाबो बेबायदि हाथासुनि खुरनाय नेमा दङ आरो ना।
औ
दा माने बेवहायबो माने अनला ओंख्रिखौ बाहायो। अनलाजों दाउजों बेबायदिनो हौवा गोदान हिनजाव गोदानफोरखौ जाहोलायनाय रायजोफोरखौ जाहोलायनाय नुबाय थादों खोब मोजां मोनबाय बे आय दानि सायाव सावरायनानै जेनाखि जोंनि बर'नि जानाय नङा होमबा सबायाइ ओंख्रि अनला ओंख्रि खोब बे मोनसे बर'नि माने रायाखां जाथाव ओंख्रि आरो बर'नि बुं मोननाय मोनसे ओं ख्रि आरो ना। औ गोजोननाय थाबाय होनोमबा नोंथांसिम ना दोन्थ'नोसै नङा होमबा आं नोंथां